खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथां।
दायो नोंथाङा फ्रि दंना नोंथां?
औ नोंथाङा आं फ्रियावनो दं।
औ आङो नोंथांजोंहाय मोनसे आयदानि सायाव रायलाय नो‌ होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नों
औ हागोन नोंथां हागोन सावरायनो हागोन।
बे आयदायानो जाहैबाय जे जोंनि बर'फ्रा गोदोनि समाव माबायदि जिउ खुङोमोन बा माबोरै थायोमोन दा दानि जुगाव मा माबोरै सोलायखो बेखौ आङो नोंथांजों एसे सावरायनो गोसो जादों आरो नोंथां।
बेयो मोनसे जोबोद सावरायथाव आयदा नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागाय
औ जागोन दे नोंथां।
औ।
नोंगौ नोंथां बे खोथाया सैथो ओ जोंहा गोदो गोद दायनिफ्रायनो बर' माहारिया माने गुबुन हारिफोरजों माने एखुथा एखुथाबा आलादा आलादा रायजो जाबोदोंमोन नाङामा होमबा नोंथां औ नों थां बै हाग्रा जखबसेयाव बर'फोरनि न'खरथाम न'खरब्रै दंनो आरो बै मोनसे हाग्रा ज खबसेयाव न'खरथाम न'खरब्रै न' दंनो बेफोरबायदि रायजो जाबोनाय नङाहोमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां नंगौ।
दा जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर' माहारिया बिदिनो संसार खुंबोदों न'खरफोरखौ जिउ खांबोदों जेरै ओ जोंहा बै समाव जानाय लोंनायनिबो जेबो आंखाल गैयामोन। रां रुफा गैयालासेनो जोङो गोबां जेनाखि मिथिंगायारि मिथिंगाया होलांनाय मानि माखासे जेनाखि सम्पदफोर
औ नोंथां।
फोर बेफोरखौ जों जानानैनो ओ जिउ खाङोमोन। जेरैबादि हाग्रायाव मै हुरा खालामनानै जिब जुनारफोरखौ दाउसिन दाउलाफोरखौ बा ना बेफोरखौ लोगोसे जोंहा हाग्रानिनो जेनाखि मैगं मैला बेन्दों बेनला बेफोरखौ जानानै माने जोङो जिउ खांबोदों लोगोसेनो जोंहा न'खरफोर न'फोराव एसे एनै जेनाखि दाउ अमा बेफोरबायदि फिसिनानै जोङो माने जिउ खुंबोदों नङा होमबा नोंथां। बेखौ बयबो मिथिखायो। औ ओ इदिनो जोंनि जेनाखि माबा ओ आबै आबौमोन बिथांमोनहा मानि बोरैबा बुंनो थाङोबा जोबोद खस्थ'यैबो जिउ खांबोनाय बायदि जादों।
नंगौ नोंथां नंगौ।
बै समावहाय खुुब खस्थ' बुङाबाबो जागोन नोंथां मानो होनना बुंङोब्ला बै समाव बे फोरजोंनो गोजोननाय दंमोन जोंहा। हाग्रायाव ज' ज' थांनानै मैं मैगं-मैला नागिरहैनाय ओ मैहुर खालामहैनाय बेफोरजोंनो जों गोजोननाय लानानै माने गोरोबनानै जिउ खांबोदों आरो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
फिथाइ- सामथाइ जानानै बा न'फोराव दुब्लि उनाव सोलायबोनानै एसे गेजेर खन्द'फोराव जोङो माने बिदिनो आबाद मावनानै जानायखौ सोलोंनो हादों। जेरै माइनि आबाद आलुनि आबाद, सिबिं, बेसर बैफोरबायदि माखासे जेनाखि माबाफोर मैगं-मैलाफोर बा आबादफोर बेफोरखौ जों मावबोदों। ओ जों दा नाथाय आथिखालावथ' जोङो सोलायनायफोरखौबो नुखादों नङा होमब्ला नों
औ नंगौ नोंथां।
आरो गोदोनि समफोराव जोङो न'फोरखौबो मानि जेनाखि मिथिंगानि माखासे जायनाखि सम्पफोर बिफां-लाइफां ओ बेफोरजोनो जोङो बेदों-बेनला बेफोरजोंनो जों न'खरखौ खाबथनानै बा लुनानै थाबोदों। नङा होमबा नोंथां। जेरै हानि न' हानि न'आव जेरै जोङो हाखौ अबेबा हा गुफुरफोरखौ लायनानै जोङो मानि जावखांना लाबोनानै बेवहाय दैजों गो-गोबोरखिजों लगायनानै जोङो न'फोर खौ लिरोमोन लोगोसे गोदोनि समाव जोंहा ओ मा होनो बेखौ ओ बिदि जेबो माबा गैयामोन जे जोंहा दंफांफोरनि माबा जों आराम सैख्लाबलायनानै माने स्लिम स्लिम खालामनानै सौखि बानायनाय एबा फालें बानायनाय बेफोर समाव गैयामोन। जोङो जायखौ जों बैसां होनना बुङो औवानि नङा होमब्ला नोंथां। बेफोरावनो जोङो उन्दै समाव उन्दुबोनोबो मोनदों। दा ओ बिदिनो लासै लासै सोलायनानै जोंहा दा नैबे थासारियाव सहैबाय नोंथां। जेराव जोंहा बोरैबा बुंनो थाङोबा गोबां मानि माबाबो जादों ओ सोलायबोदों मोजांनो‌। आरो बोरैबा बुंनो थाङोबा जोङो मानि होमबाबो मानि बेराफारसे नोजोर जों नो थाङोबा जो माने गोबां खस्थखौबो जों नुनो मोनो आथिखालाव। जेराव जोङो मोनसे मोजां जाहैबाय गोजोननाया जोङो गारि मथर आरो लोगोसे न' बां बा मबाइल बा कम्पिउटार बा ए आइ नि जुगाव जों लोगो मोनफैदों। जेराव जोङो गोरलैयैनो सुबुं फोरनो माने गाव गावनि लोगोफोरजों गोसोनि खोथाखौ फोरमायलायहरनो हायो। ओ वाट्सएप फोराव जोङो माबानानै ओ मेसेज हरलायनानै बा कल खालामबायनानै जोङो मानि गोबां मानि माबाखौ सावरायलायनो हादों लोगोसे जोंहा माबा मोनसे खौरां हरनांगौ दङबा जोङो फननि मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो हरनो हादों बेफोरबायदि समखौ जों लोगो मोनफैबाय आरो दा नोंथां। जेरै जोङो गोदोनि समाव जेरै ओ साइकेल सालायनानै बा थाबायनानै गोजान गोजान जायगायाव खौरांहैनो थांलायनायखौ जों नुयोमोन
नंगौ।
नोंथाङा सोरनोबा लाइजाम हरोबा बै लाइजामा सहैनो जथ' दिन लायो आरो नोंनाव बै खौराङा सहैफिनो मानि गोबाव सम लागोन आरो मानि बिदिनो माबासो से दान गाहाम लाफिनगोन नोंखौ खौरां मोनफिननो नङा होनोमबा नोंथां बैफोरबायदि सम खौ जों नुदों नाथाय आथिखालाव जोङो मोनसे कल खालामनानैनो जोङो औ नोंथां माब्रै दं? अबाव दं आं नोंथांजों बिदि माबागौमोन नोंथाङा जोंनाव फैनो हागोन नामा? नोंथाङा आंनो माबा मदद हरनो हागोन नामा बैफोरबायदि जों माने गोरलैयैनो माने जोङो दा हायो आरो नाथाय जायनाखि जोंनि जेनाखि मोनसे दुखुनांथाव खौरां खोथा होनोबा नोजोर जों नायोबा मोनसेखौ नुनो मोनो जेरै जों थांना थानायाव माने ओ गोबां माने सुबुंफोरखौ क्राइसिस बा माबानाय जानायखौ जों नुनो मोन्दों नङा होमबा नोंथां जेरै खामानि दामानिफोरनि खामानि दामानिया गोबां दं नाथाय रोंगौथि गैयैनि थाखाय माने जोङो नैबेफोरबायदि माबायावहाय जोङो मानि खस्थ' भुगिनांनो गोनां जादों आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथां नंगौ।
आंथ' बेफोरबायदि जेनेबा जोंनि जेनाखि बर' हारिनि संसार जाबोनाय बेनि सोमोन्दै गुसुङैब्लाबो बुंबाय नोंथां दा नोंथाङाबो बे जोंनि बर' समाजनि बा बर' हारि फोरा माबायदि रायजो जाबोदों आरो दासिमाव जों माबायदि रायजो जागासिनो दं। बेफोरनि सोमोन्दै फंसे बुंना हो एसे बुंना होदों नोंथां।
औ जागोन नोंथां जागोन दा जोंनाथ' जे जोंनि आबै आबौमोना खिन्थायो बे गोदोनि समाव बिसोरो माबोरै जिउ थाङोमोन दा जोंनि जुगावहाय माबोरै जाफैखो बेबो बिसोरो खिन थायो आरो बिसोरो गोबां बिथिङावनो सोलायनायखौ खिन्थायो आरो जेरैहाय दङ जोंना गोदोनि समावहाय बे दानि बायदि बेफोर बिल्डिं गोजौ गोजौ बा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि बेफोर गैयामोन गोदोनि समावहाय न'फोराबो बिसना खालि फिसा फिसा जे हाजों बानायनाय बा थुरिजों बानायनाय बेफोरजोंसो बिसोरो मा थायोमोन आरो आरो बिसोरो खिन्थाबावो जे गोदोनि दिनावहाय कारेन्टफोरबो गैयामोन जाहैबाय। बिसोरो मा कारेन्ट गैयालासेनो जे जोङो बाथि बा लेन्थन ओ केरासिनजोंहाय सावनानैसो बिसोरो मा खालामोमोन गावसिनि फिसाफोरखौ बा ओंखाम ओंख्रि स संनायफोराव बाहायोमोन आरो।
औ नोंथां औ नों
औ आरो ओ बिसोरनि दिनावहाय दा जै जोंनियावहाय जेरैबायदि दङ फांखा बा एसि बेफोरबायदिबो बिसोरो मिथिफेरामोन बा गैया गैफेरामोननो। बिसोरो जे ओ गावसिनि न'फोरानो बिसिना गुसु जाखायोमोन जाहैबाय। जिहेथु जोंनि हानि न'फोरा गुसु जाखायो नालाय थिग बेबायदिनो बिसोरो ओ फांखा गैयालासेबाबो बिसोरो मा गोजोनै उ न्दुनो हायोमोन जाहैबाय गोदोनि दिनावहाय नाथाय दानि जुगाव जोङो दसे कारेन्ट गैयाबानो थानो हाखाला जे गरमफोरखौहाय जोङो उन्दुनोबो हा थालायला आरो दानि जुगावहाय जिहेथु जोंना न'फोरा गासैबो प्लास्टारफोरनि बेनि थाखायनो सानदुंखौ बियो बांसिनैहाय बोगथाबनानै लायो आरो जायनि जाहोनावहायनो जोङो। गरमफोरा बांसिन मोनदांनायखौ मोनसै आरो। आरोबाव दंबावो जोंना गोदोनि दिनावहाय जे दानि बायदि हान्था-मेलायावबो बेबायदि सुबिदा गैयामोन जेरैहाय जोंना दा ससे ओंखार ब्लानो जोङो बैयाव थांनोब्लानो फिसा गारिफोरजोंहाय जोङो थांनो हायो आरो नाथाय गोदोनि दिनावहाय बिसोरो थाबायनानैसो बा साइकेलफोरजोंसो थांनाय फैलाय खालामनांगौमोन जायो आरोबाव गोदोनि दिनावहाय दानि बायदि बे हाथायफोराबो खाथि-खालायाव नो गैयामोन जाहैबाय
औ नों
गोजान गोजान थांनानैसो गावसिनि मालफोरखौ बा बेसादफोरखौ फानहैयोमोन आरो
नोंगौ नोंथां
नाथायबा दानि जुगावथ' जोंना ससे ओंखारबानो गासिबावबो लामा लामानो दखान मा जानो गोसो मोनजाजोबो बा माबा बुस्थु जोबब्रबदोंबाथ' नोङो दसेनो लायनो हायो आरो नाथाय बिसिनि दिनावहाय गोदो जेब्ला जोंना हमनानै ला खि सान सपथायाव खेबसेल' जायो बिसिनि दिनावहाय बे नोङो सप्तासेनि खेबसे जानायनि गेजेरावहायनो बिसिना माइरंफोरा जोबग्रोयोब्ला बा थावफोरा जोबग्रोयोब्ला बिसोरो ओंखामफोरबो मोनजालायामोन जाहैबाय बे गावसिनि खाथि-खालानि थालिरफोर बा माबा मोनसे फिथाइ-सामथाय बेफोरखौ जानानैनो बिसोरो दिन खौ बारहो हरोमोन जाहैबाय गोदोनि दिनावहाय
नोंखागौ नोंथां सैथोखा
नोंगौ दा दानि दिनावथ' जोंना आरोबाव गोबां रोखोमनि सोलायनाय जोङो नुबोगासिनो दं आरो नुलांबावगोन मानो होनबा जोंना गोदान गोदान बिथिङावहाय जौगाखांगासिनो दङ आरो दासिम
नंगौ नोंथां नोंगौ
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथांजोंहाय आङो दिनै बे जोंनि बर'फ्रा गोदोनि दिनाव माबोरै थायोमोन बा दानि दिनाव माबोरै थायो बेखौहाय बिराद गोथौयै दसे समनि गेजेरावबाबो स सावरायनो मोननानैहाय
नंगौ नोंथां, औ नोंथां आंबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों नोंथांनिफ्राय माखासे खोथा मिथिनो मोनबाय आंबो जेखौ मिथियामोन दा जोंहाथ' समाबो जाबाय नङा, होमबा नोंथां औ? नोंथांखौ आङो जोबोद जोबोद साबायखर होबाय, आंजों दसे सम होनायनि थाखाय
नोंथांनिसिमबो साबायखर बावनाय थाबाय आरो नों
औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै
गोजोनथोंसै नोंथां
औ नोंथां